औ
औ नोंथां खोनादोंना औ नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां निस्सय आं नोंथांनो ओ सोंथिनि फिननायखौ औ फोरमायनानै गोजोननाय मोनगोन
औ नोंथांनिसिम सोंनाया आंनि या बेनो जे गांसे मोजां बिजाब फरायनानै सासे सुबुङा माबादि गियान मोननो हायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ ओ नोंथांनो आं आङो बेनि सोंथिनि फिननायखौ
औ औ औ औ थारैनो औ
जिउ खौरांखौ फरायब्ला जों गोबां बिथांनिफ्राय जोङो गोबां
औ नंगौ
औ औ औ औ औ नंगौ नंगौ
औ औ थारैनो
आ माबायदि
औ औ
औ औ औ
खौ जों मोननो हायो बेफोरखौ गोबां